खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना आंनि रावखौ खुलुमबाय हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां खोनाबाय दे
औ अ आंनो नो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे
अ होमबा आंङो नोंथांनिसिम ओरैनो बेखौ सावरायनो सानदोंमोन ओ बेरायनायनि सायाव ओरैनो नोंथाङा ओ आंङो एसे बेरायनायनि बागै आंङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंङो नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनगोन ना मोना आरो नोंङो बेरायनानै अबेबा अबेबा जायगाफोराव थांबाय जानो हागौ बिथाङा आं एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां
औ
बेरायनानै खोब मोजां मोनग्रा मानसि
औ
आंङो ओ जोंनि दावबायनाय जायगा थांफेरबाय ओ जेराव जोंङो आ गुबुन गुबुन ओ सोमखोर मिथिंगानि बुं फबनाय समायना जायगा ओ नायगिदिंहैबाय बे समायना जागा गोबां दाउसिन दाउला बा जिब जुनार ओ नुनो मोनदों
औ
ओ बेफोराव थांनानै जोंङो
औ
बहुद गोजोननाय मोनदों
औ नंगौ
गोजोननायजों लोगोसे
औ
खौबो जोङो ओ
औ ओम नंगौ
गोसोनि ओ स्रां मोनो जेरै ओ जोङो सानफ्रोमबोनि खामानिखौ मावनानै जेरै मेंनाय मोनो बेफोराव थांनानै आङो ओ मेंगानाय मोनो आरोना
औ औ नंगौ
अ नोंथाङाबो बिदिनो बेरायनानै मोजां मोनग्रा मानसि मोनदां
औ औ नंगौ औ ओ आंबो खोब बेरायनो मोजां मोनो ओ जायनि जाउनाव बेरायनो थाङोब्ला जा नोंनि ओ मेंनाय देहा बा नोंनि जा नोंनि खर मेलेमाव फैनाय जा टेनसन बायदिसिना बेफोरखौ ओ लायबाय थायोब्ला जोङो जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला जों बेफोरबायदि हालोदा जोंनिया मोजाङै फैयो आरो जोङो फ्रेसयै मोजाङै जोङो बेरायनो थाङोब्ला जों मिथिंगानि महर खौ नुनानैनो जों माने बाव गमालांजोबो जोंनि दुखु दाहा सब गासिखौबो जोङो बावगोमा लाङो ओ जायनि जाउनाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला ओ गोबां मोजां मोजां बारहावाबो मोनजानाय जायो आरो बिनि बागै जोङो गोबां मिथिंगानि समायना महर हर जेरै ओ दावसिन दाउला बा सोमखोर सोमखोर बिफां लाइफां बिनि गाब ओ ओरैबायदि मोजां मोनो आरो बेखौ नुनानै माने गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोनो आरो बेखौ लानानैनो बिराद गोजोननाय मोनो ओरैनो ओ नोंथाङा दो बेरायनो थांनाय समाव हारसिं थाङो ना लोगोफोरजों थाङो ना नखरनि मानसिफोरजों थाङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय हरनो हागोन
औ नंगौ नोंथां ओ आङो गोबां ओ बेरायनो थांफेरबाय ओ बेरायनायाव आङो ओ खनफाबा आङो लोगोफोरजों थाङो खनफाबा नखफोर जोंबो नखरनि मानसिफोरजोंबो थांफेरबाय बा बहाबा ओ स्कुल बा कलेजफोरजोंबो ओ गोबां लोगोफोरजोंबो थांबाय थांबाय आरो नोंथां अ ओ सोरजों सोरजों थांखो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ आंथ दा थांनाया आंङो जेब्लायबो लोगोफोरजोंनो बांसिन थांनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो स्कुलफोरजोंबो मालाबा थांनाय जायो थेवब्लाबो आंङो बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो आंङो ओ लोगोफोरजों थांनाय जायो जायनि जाउनाव ओखेबफ्रोमबोथ थांनो मोननाय जाया जायनि जाउनाव जोंङो ओ सम दिहुननानै थांनाय जायो लोगोफोरजों बेबायदिनो जायगायाव खाथि खालायाव जोंनि एरियायावनो बा जायगायावनो जोंङो ओ नुनानै मोननाय जेरै दारागाव सुकि दुमनि मानास जों बेफोरावनो खाथि खालायाव जोंङो बेरायनो थांनाय जायो जायनि जाउनाव जोंङो बेहाय बेरायनानै जोंङो गोबां सावगारिफोर थिखांनो मोनो आरो बिनि बागै जोंङो मानासफोराव थांङोब्ला जों गोबां दावसिन दाउला जिब जुनार जों बायदि मैयाफोरखौबो जोंङो नुनानै जोंङो माने बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आंङो लोगोफोरजों थांङोब्ला आरो जायनि जाउनाव जोङो मिथियै बाथ्राफोरखौबो जोंङो रायज्लायलांनानै जोंङो मिथियैफोरखौनो हायो आरो बिनि बागै जोंङो लोगोफोरजों थांङोब्ला जोंङो माने गोसोखौबो मोजां मोनो बेखौ लानानैनो आंङो बांसिन लोगोफोरजोंनो थांनानै मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नों नोंथांनाव बेखौनो सोंहरबावनो नागिरदों जों नोंथाङा ओरै मा मा जायगायाव बेरायखो आरो बेरायाखैब्ला नोंथाङा माबाफोर बेरायहैनाय अबेबा जायगायाव थांखि लादों नामा
अ नोंथां आंङो नों जा दानि बेरायहैनाय जायगा खोन्थाबाय बेयावनो आंबो बेराय हैखांबाय आंबो नोंथांया भौरकन्द जोंनि बगामाति बेफोराव बेरायहैबाय आंङो ना
औ नंगौ ओमफ्राय ओ बेखौ औ औ ओ नोंङो जेनेबा मानासाव बेराय औ दे बुं
अ बेरायहैनाय प्लेनिं ओरै ला लांनाय जायाखै नोंथां
औ औ औ औ नंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो नोंङो मानासाव थांनाय समाव ओरैनो नोंङो मा मा नुबोखो आं एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै दाउमा दाउसानि गेजेरजों जिब जुनार बायदिसिना एसे फोरमायनो हागोन मान मा मान
अ नोंथां आंङो नुबोनाय होनोब्ला आंङो जेबो बेहाय आङो ओ गुबुन जिब जुनारखौ नुवाखै जायखिजा आङो बे गेटसिमहालागैलसो थांनाय जादोंमोन नोंथां गेट सिमा लागै थांनानै आङो बै बोरसि दैमा होननायाव आङो बेहाय थांदोंमोन आरो
औ नंगौ
बेखायनो आङो जोंनि जा जामुं लानांनाय बेफोरखौ
औ औ नंगौ
ओमफ्राय बेहायनो नुवाखै होनना बुंनो हाया ओरैनो दाउसिन दाउलाखौ फथ' जोङो जेरावबो नुखायो नङा होमबा बेनिफ्राय लामा जिंनि ओमफ्राय माफा मानै मैरा बा मै बेफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां
औ नंगौ
बे सिङावथ' हाबाखै नालाय थाखाय आङो गुबुन जुनारफोरखौ नुवासै आरो नोंथां
औ
नोंथाङाबो मालाबाफोरो बे मानासाव थांफेरदो नामा नोंथां
औ थांगोन औ नंगौ
आङो मानासाव थांबाय औ औ औ आङो नोंनो फोरमायनो सान आंथ' मानासाव थांनानै आङो नुबाय गोबां जुनारफोरदों आं नुबाय आं आरो खनसेल' नङा खननै खनथामबो थांनाय जाबाय जायनि जाउनाव आं गोबां जिब जुनार फोरबो जेरै जोङो नुखाबाय थानाय मैदेर बेखौबो जोङो नुनो मोनदों आङो नुखाबाय थानाय जायनि जाउनाव थेवब्लाबो मानासाव थांदों जेब्ला बेखौबो मैदेरखौबो नुनाय जाबाय आरो बिनि बागै मैखौ नुनाय जाबाय गान्दा नुनाय जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो दाउफोरनि बागै बिदिनो दाउरायइफोरबो नुदों बेबायदिनो नुफेरै नुफेरै दाउफोर नुदों नामखौ आं बारा मिथिजोबला ओमफ्राय बिनि बागै नुफेरै नुफेरै दाउफोरबो नुदों बेबायदिनो मोसौ हाग्रानि मोसौ हाग्रानि मैसो बेफोरबायदि नुदों आरो नुबाय थानाय जोङो मोख्रा बान्दर बेफोरखौ जोङो माने नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो लामा सामायाव थांनाय समावबो बेबायदिनो जिबौफोर जोङो नुनो मोनदों आं बेखौनो बेखिनिखौनो नुदों आरो नोंथां ओरैनोथ' जोङो फ्रायानो जोङो नुयो मैदेर मोख्रा जों बेफोरखौ नुयो खिन्थु आङो जेसेबां थांदों एसेबां आङो मोसा होननानै दिनैसिमबो नु थफेराखै आरो मोगथांङाव आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायहरदों ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा ओ बबेबा मोनसे जायगा गोजानाव थांनो थाखाय मोनसे थांखिफोर लादों नामा ओरैनो गोबाव समा लागै बा माबा मोनसे सानना दोनदों नामा नाजानो जेनेबा थांगोन होननानै सानना दोनखानाय माबाफोर जायगाफोर दं नामा नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा
औ नोंथां बिदि थांनो लागाथ' प्लेनिं खालामनायाथ' दङ नोंथां जेरै शिलं मेघालय बा जों शिबसागर बास सिक्किम बेफोरखौ दावबायनो था थाखाय आङो गोसो जादों आरो बिराद ।
औ नंगौ ।
होनोब्ला निस्सय आं थांगोन नोंथां । सम आरो लोगोसे बे रां रुफाबो एसे
औ औ।
जमा जाब्लानो ओ बे थांनायनि मोनसे थांख खि लादों आरो नोंथां।
औ औ मोजां।
नोंथाङाबो बिदिनो ओ बहाबा थांनायनि ओ प्लेनिं दङ नामा नोंथां?
औ दङो ओ आंबोथ' ओ गोबां जायगाफोराव थांनो थाखाय आंबो बो-गोबां सिमां दं गोबां थांखि दं । ओ आङो थेवब्लाबो आङो गिबियावनो थांनो सानदों नोंथां । ओ आङो शिलंआव खनसे बेरायहैग्रोनो थांनो सानदों ओ मानो होनोब्ला आङो बेहाय शिलंआव आङो नेटफोराव नायनानै मोनदों गोबां मोजां मोजां जायगा दं । गोबां गोबां नायथाव नायथाव जायगा दं। आं माने गोबां सिमां नुदों शिलंआव थांनायनि जेब्ला आङो टाइम मोनगोन अब्ला आङो बेहाय आङो थांगोन आरो थांगोन होननानै आङो सिमां नुदों । आर रो आङो बे थांखिखौ आङो माने मावफुंगोन आरो था ओ लाफुंगोन होननानै आं माने साननानै दं आरो नोंथां। बेबायदिनो नायथाव नाय गोबां जायगा दङ। नोंथां ओ होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' सै नामा नोंथां? औ होनबा नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय बाय ओमबाय खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथां। औ गोजोन्थों औ औ।